हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
अ मा खालामगासिनो दालाय नोंथां
दायो आङो ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै दङ
अ जेबोथ' खामानि मावनोथ'वाखैना
ओहो मावथ'वाखै नोंथां दायो आङो जेबो मावथ'नाय जायाखै बिफां सिङावहाय ओरैनो जिरायनानै दङ
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं माखासे आयदाफोर लानानै सावरायनो हागोन दा नोंथां
हागोन नोंथां सावरायजागोन
अ बिदिब्ला जोंहा मागो फोरबो मागो फोरबोनि सायाव बिदिनो बा बर'फोरनि फोरबोनि सायाव ओमफ्राय जोंहा माब्रै बर'फोरा सुबुं फोथायनाय फोरखौ मानिबोयो बेफोरनि सायाव जों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंहा मागो फोरबोखौनो एसे फोरमायना होनोसै आं नोंथां होमबा
औ औ
मागो फोरबो होनोब्ला जोंहा बेबो जाबाय बर'फोरनि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो दोरोङारि फोरबो महरै फालिबोनाय मोनसे फोरबो
दङ
जेराव जोंहा बे फोरबोआव बर'फोरहा फिथा सौराइ बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो आर ना
औ औ
जे मागो फोरबोआव जोंहा गिबियाव मख'गोरनो थाङोबा जे जों बुंनो हायो जे जोंहा मागोनि जायिनि जि जोंहा बिदिनो जिबा बा नैजि दिनसोनि सिगांनिफ्रायनो जे माखासे माने बेलागाव सावनो थाखाय न'फोर लुनायखौ जों नुनो मोनो जि जायगायाव जों मागोनि मुङाव लावखार ओंखाम जागोन बे जायगायाव जोंहा माखासे न' लुनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना माने बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो जोंहा बे न'खौ लुयै लुयै जेब्ला जोंहा मागोआ लास माने जागायगोन गाबोन बायदियाव जागायगोन दिनै बायदियाव जोंहा बे न'खौ सावनाय जायो आरो ना माने गाबोन बायदि जियाव माने से थारिखनो हमना ला माने सोरांसे सोरांसेयाव आर ना मागोनि से थारिखानो हमनो हो बेबायदिनो जोंहा मागोनि जि जानो गोनां फिथा बेनि थाखाय जोंहा माखासे आबादफोर मावनानै दोननाय जेरै सिबिं सिबिं आबाद नि जोंहा जि फिथाइनि बेगर बेखौ जोंहा थिनानैबो दोननाय जाखायो माखासे मागोआव जोंहा फिथा जानांगौ मानांगौ होनलायनानै बेबायदियैनो बै दिनखालि जि जोंहा गाबोन मागोनि से थारिख बा दिनैनि स-समावनो बे जोंहा माने फिथानि अ फिथा सावनो थाखाय अन गुन्दै बायदिसिनाफोरखौ जोंहा बर'नि दोरोङारि बानायनाय आगजु जि उवाल बेफोरजों जोंहा गोदोनि समाव देनानै दोननाय देखानानै सानसे सिगाङावनो देखानानै दोननायफोरखौ जों नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरबायदि उवालजों जा माखासे जि फिथा सावनो थाखाय देनाय अन गुन्दै बेफोरखौ जों नुनो मोनलिया। बेबायदि माने जोंहा मेसिनफोरजोंनो बांसिन सौनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। बेनि बेनिफ्राय देयो खायफा खायफा देयो देनाया माने इसेबां गासिबो माने जोंहा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ बाहायजोबनायखौ जों नुला आरोना। बेनि अनगायैबो जोंहा मागो फोरबोआव जि जोंहा देनाय फिथा बेफोरखौ जोंहा से थारिखखालि जानाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा सानसे सिगां जि देनानै दोनखानाय माखासे देनानै दोनखानाय माखासे जि फिथा सौराइफोर बेफोरखौ जोङो माने बै बेलागुर सावखांनायनि उनाव जोंहा न'आव फैनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेराव बै माने गथ' बा गामिनि रायजोफोरहा बे लुनानै दोननाय न'खौ बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो लुनानै दोननाय न'खौ जोंहा मागोनि से थारिखनि फुंखालि बयबो दुगैस्रां लोबस्राङै माने बेखौ सावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जोंहा बे सावखाङोब्ला न'आव न'नि आरो गाहाय याव माने बर'फोरनियाव माखासे फोथायनायबो दं न'नि गाहाय बा बिमाया जोंहा सोरांसि सोरांसि दुगैनानै फिथा सावनाय नि समनिफ्राय माने बिदिनो जोंहा गय दंफां बा नालेंखर बिफांबा खान्थाल दंफां थाइजौ बिफां बेफोरखौ जोंहा जिगाबजों खाखन खानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंहा माने बेखौ फोथायनाय दङ जे जोंहा बिदि खायोब्लालायनो जि बिफांफोरा खाजायो बैफोर बिफांफोरा माने फिथाइया बरहा जायो होननानै जों नुयो आरोना बेबायदिनो खोनायो आरो। बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबो जि साननाय बा माखासे फोथायनाय बा माखासे हाबा मावनाय माने गोदोनि माबाजों दोरोङारिजों फैफा खानाय जि जोंहा बाख्रि लिरखननाय बायदिसिना बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना मागोआव।
औ।
जोंहा बेबायदिनो मागोखौ बै बेलागुरखौ सोरांसि सोरांसि सावखांनायनि उनाव न'आव फैनानै जे जोंहा माखासे गथ' बा बिदिनो बोराय बुर बेन्थ'फ्रा जोंहा फिथा सौराय जालायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव माखासे थिनानै दोनखानानै जोंहा बर'फोरनियाव गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो फोरबोनि मुङै थिनानै संनानै दोननाय जौफोर थाखायो नालाय बेफोरखौ जोंहा गामिनि रायजोफ्रा ओंखारलायनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ
बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो माखासे बिथिङाव माने जि जोंहा बर'फोरनि माखासे फोथायनायफोर दं बिनि बागै नोंथाङा एसे एनै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
जोंहा बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे उह सुबुं फोथायनायखौ जोङो उह लाखिनानै दोनदों जाय फोथायनायफोरानो जि माने जोंनि उह बर' समाजखौहाय माने मोनसे मोजां थासारियाव उह दोननायखौ बा खौसे खालामनानै दोननायखौ जों ओ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो ओ बुंनो हायो मा होनना बुङो मागो फोरबोनि बेलायावनो जोङो सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बिफां लाइफां गय बिफां नारेंखल बिफांफोराव जोङो ओ जिगाबजों खानाय बा माइदांग्रिनि थेंगलजों खानाय बेफोरनि बेलायावनो जों बुंनो हायो। ओ बेफोरबायदि खायोब्ला माने जोंहा मा होनना बुङो उह गय फिथाइ बा नालेंखर फिथाइफोरा जोंहा बांसिनै फिथाइ थायोबा जाबखो जाबखो फिथाइ थायो। बेफोर फोथाय बेफोर मोनसे माने फोथायनायल' नङा माने बियो जोंनि ओ हारिमुखौबो ओ फोथांना लाखिनाय मोनसे ओ आयदा बा बिफोरबायदि ओ खानाय बा ओ फोथनायनि गेजेरजों जोंनि ओ हारिमुनि सिनायथिखौ जोङो गुबुननो फोरमायनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो आरोबाव ओ बर'फोरा न'खर खुंजेननायनिफ्रायनो समाज दानानै सोलिजेननायनिफ्रायनो माखासे बे ओ फोथायनायखौ सुबुं ओ बर' सुबुंफोरनो ओ फोथायनाय ओ होदों जेरैबायदि जोङो ओ सिथ्ला गेजेरजों जोङो खदाल ओ बा ओ नांगोलफोरखौ जोङो बानलांनो मोना होननानै बुङो बे ओ मोना होननायनिबो जोंहा माखासे ओंथिफोर हाबनानै दङ। जेरैबायदि जोङो ओ दैज्लां बोथोर बे समाव जोंहा अब्ला जोंनि बार ओ सिथ्लाफोरा बादामालि खानानै थायो बे बादामालि खानायनि गेजेरजों जोङो ओ नांगोल बा खदाल बा गोबौ मुवा बेसादफोर जोङो बाननानै थाङोब्ला जोङो गालिनानै गोलैनो हागौ। गालिननानै गोलैनानै जोंनि खदाल बा नांगोलफ्रा जोंनि मोदोमफ्राव हाबनो हागौ बा बौनो हागौ बे बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि फोथायनायखौ जोङो लाखिनानै दोनदों। बेबायदिनो आरोबाव जोंहा बुंनो हायो ओ मोनाबिलियाव जोङो ओ दाखोर गारनो मोना होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? बे ओ दाखार गारनो मोना होननायनिबो जोंहा माखासे ओंथि हाबनानै दङ। मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायथ' जोंनि बर' न'खरफोराव बा ओ जोंनि न'खरफोराव - ओ दा आथिखालनि बायदि मोब्लिबनि ओ राहा गैयामोन।
औ
बा सायोब्ला जोंहा बे गारजानाय मुवा बेसादफोरखौ दाखोर दालाफोरखौ जोङो ओ हरावहाय सिबनानै गारहोआमोन। मानो होनोब्ला जोंहा ओ हरनि समावहाय जोङो माखासे न'खराव न'खरनि गोनां मुवा बेसादफोर थाखा फैसायानो जा बा माबा मोनसे गोनांथार मुवा बेसादफोरा सिरिनानै थानो हागौ बा सिरिदनानै थानायफोरखौ जोङो दाखोर दालाजों जोङो गारफाहैयोब्ला जोङो नागिरनानै मोननाय नङा बेनि बेफोरबायदि खोथाखौ फोथायनानै जोङो मैगं मैलानि दाखोर दाला बायदिफोरखौ जोङो हराव गारहैनो मोनामोन होननानै जोङो मिथिनो हायो बेफोरबायदि फोथायनायखौ जोङो आथिखालसिमबो जोङो फोथांनानै लाखिबोदों आरो जोङो बे बेफोरबायदि फोथायनायफोरखौ लाखिबो थायोब्ला जोंहा मोजां मानो होनोब्ला बे मोनसे फोथायनायल' नङा जोंनि मोनसे न'खरखौ बा मोनसे समाजखौ मोजां थासारियाव लाबोनाय लाबोनो हानाय मोनसे बेजों होननानै जों बुंनो हायो बेबायदि बिदिनो जोङो आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन जोंहा फोथायनाय दङ बेबायदिनो बोथोरखौ लानानै जोंहा फोथायनाय दङ बिदिनो आबादखौ लानानै जोङो फोथायनाय दङ बिदिनो न'खरखौ लानानै फोथायनाय दङ बिदिनो हाबा हुखा फोरबोफोरखौ लानानै जोंहा फोथायनाय दङ बेबायदिनो बर' न'खरफोरखौ लानानैबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां फोथायनाय दङ जोंहा न' लुजेननायनि खोथाखौ जोङो बुङो बुंनो हायो जोङो न' गोदान नबथि लुनोब्ला जोङो जाय जायगायाव न' लुगोन बेफोर जायगाफोरावबो जोङो न' जानला मोनानला लुवाममोन बे जायगायाव जोंनि न'आ लुजागोन ना लुजाया बे हाया माबायदि बेफोरखौ बेफोरखौ नायनानैसो जोङो न'फोरखौ लुनाय नुनो मोनोमोन जोंहा बे न' लुनायनि खोथाखौनो आं एसे फोरमायदिनि जोंहा बेफोराव माखासे फोथायनाय हाबनानै दङमोन जाय जायगायाव जोङो नबथि गायसनगोन बे न' थांनानै जाय सुबुङा न'खर गायसंगोन बे सुबुङा थांनानै माने मोनाबिलि समाव माने जोङो बे जायगायाव गसंना थाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन बे गसंना थाहैनाय समाव जोङो बे जायगानि बारहावाया गुदुंब्ला बा जों बे जायगायाव न' लुआ माने बेफोरबायदि जायगायाव न' लुयोब्ला माने जोंहा खैफोद आफोद जागोन होननानै जों फोथायो बेबायदिनो आरोबाव जोङो बे जाय जायगायाव न' लुगोन बे जायगानि हाखौ एसे जावनानै जोङो सोलायना नायनायखौ नुनो मोनो बे जायगानि हाया जे गोखा एबा गोखैब्ला जों बे न'आव बे जायगायावहाय न' लुआ बेबायदि जायगायाव न‌लुयोब्ला माने जोंहा मा जायोनो बे बेमार आजार जोंहा साग्लोबबो होननानै फोथायो बेबायदिनो आरोबाव जोंहा मोनसे राहायै जोंङा आरो न' लुनायनि बिथाखौ जों सायख'बावो जेरैबायदि जोङो माखासे गय फाथै दुप धुना बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ लानानै जोङो संग्राय बा सानद्रियाव जोङो जिजों मोजाङै ओ मेरायना नानै जोङो हा सिङाव फबनानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो स्नि साननि उनाव बे संग्राय एबा सान्द्रिनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुरखांनानै नायोब्ला बे मुवा बेसाद फोर सेरखाय बैखाय जानानै थादोंब्ला जोङो बेफोरबायदि जायगायावहाय न' लुवआ माने बेफोरबायदि सेरखाय बेरखाय जानानै थायो बे जायगायावदायफोरा गिदिंबाय थायो होननानै जों फोथायो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि खान्थिखौ मानिनानै माने गोदो गोदायहाय बर'नि न'खरफोरखौ जोङो फसंनाय नुनो मोनोमोन
बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि न'खर होनोब्ला जोंहा ओ नमा न'आव आरो इसिं न' बायदिसिना जोंहा दङमोन गोदो गोदाय आथिखालावहाय